हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथां
औ औ खुलुमबाय नोंथां।
गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम
औ औ नोंजों फुंबिलिनि गाहाम हामलायनो जाायसननाय थाबाय।
औ नोंथां जों दा नोंथां बुंथ बुंुमथ
औ दे नोंथाङा आंखौ फन खालामनायनि जाहोनखौ फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां नोंथांखौ फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय ओ जोङो दैनि सायाव दैनि सायाव एसे सावरायनो होननानै आङो नोंथांखौ खामनाय जादों
आदसा आदसा आदसा औ दे सावरायजागोन दे नोंथां जोबोद मोनसे मोजां आयदा
ओम औ दै होनोब्लाथ' जों नोंथां मिथिखायो नङा होमब्ला दैया जोङो मानसिफोरनि थाखायल' नङा ओ बुहुमाव बुहुमाव थांना थानाय बिफां लाइफां जिब जुनारजों लोगोसे ओ गासैबो जोंनो दैखौ नांगौ जायो बेबायदिनो दै गैयाबा सुबुं माहारि एबा बुहुमाव थांना थानाय जिब जुनार बिफां लाइफां गासिबो थांना थानो हानाय नङा
औ-औ
आरो बे दैखौ जोङो माबायदिहाय बाहाय बाहायनांगौ ओ बेनि बेनि जोङो मोनदांथिखौ गावबा गावनो साननानै बाहायनांगौ लोगोसेनो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होयोब्ला मोजां जायो
औ-औ-औ औ-औ थारैनो नोंथाङा नंगौ दैया जाहैबाय जोंनि बा मोनफ्रोमबो जोंनि बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो बा जिउ गोनां जिउ गैयै ओ जायखिजाया जिब जिबि फोरनिनो मोनसे जिउ होननांगोन आरोना बेखौ दै दै नङाबानो जोंनि बुहुमाव जेबो जाया नङा होम बा जोंसोरगिदिं नाय दै नङाबानो जों मोनफ्रोमबो जाया आबाद मावनायनि बिथिङावनो होन बा माबा मोनसे इनदा सट्रि बा माबा मोनसे फसंथान बा नोंनि जिउ खांनाय बिथिङावनो बे दै नङाबानो जाया नङा होमबा दैआनो मोनसे जोंनि थाखाय गुदि गाहायथार आरो जायनाखि जों दै खौ जिउ होननानै बुंनांगोन जोंनि जिउआरिफोरनि जिउ होननांगोन जों दा दैखौ नायोब योब्लाथ' नोंथां दैनि बाहायनायखौ नायोबा आथिखालाव गोबां गोबां रोखोम रोखोमैनो गोबाङै बाहायगासिनो दं सुबुंफोरा जायनि जाहोनाव दैनि बिबाङा जोंनि हा लेबेलनिफ्राय हा थोरफोरनिफ्राय गोथौ जालांगसिनो दं नङा होमबा ओ जायनाखि जोङो ओ दैनि जेंना फोर जों गोबां नुनो मोनो एखमबा समाव दैबाना जानाय आरो बय एखमबा समाव दैनि आंखाल बबेबा ओनसोलफोराव बेबायदिनो बेफोरबायदि जानाय आरो आरो गोबाङै ओ आथिखाल मुगायाव थ' दैनि गुबुंले जानायखौ नुनो मोनसै नङा होमबा? जायनि जायनि जाहोनफ्रा ओ जों सुबुं माहारिखौनो होननांगोन। दैनि गुबुंले जानाय बा माबा मोनसेनि जाहोना। ओ जेराव जेरखम जोङो जों ओ जोंनि बे जायखिजाया सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनावनो जों ओ दैनि गुबुंले जानायखौ जों हमनानै लानो हायो नङा होमबा थारैनो बे मोनसे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे दुखु गोनां आरो नङा होमबा जोंनि जिउ खांलांनायाव जायनाखि जोंनि जिउ जोंनि जिउखौनो जोङो बिस गोनां खालामनानै लागासिनो दं नङा होमबा नोंथां ओ औ जेरोखोम जेरै इन्डासट्रिफोरनिफ्राय मा माखासे दारिमिनारि कारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय थोंजों मैलाफोरखौ जों दैयाव गारो नङा होमबा? बेफोरनि बेफोरनि जाहोनाव आरोबाव ओ जोंहा नै दुब्लि दुब्लि बा आबाद मावनायफोराव जोङो माखासे केमिकेलफोर बाहायो नङा होमबा एम्फौ थैनायनि मुलिफोरखौ जों थोंजोङै सारो आरो बेफोर थोंजों सारनायावनो जोंनि बे केमिकेलफ्रा माखासे ओ दैयाव दैयाव थांनानै दैनि माखासे गोथां जिउवारिफोरखौ ओ बुथारहैयो बेजों लोगोसे ओ दैखौबो गुबुंले खालामो। आरोबाव आरो बिनि अनगायैबो जों माखासे सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव थानो जायगा गैला जायनि जाहोनाव हाग्राफोरखौ जों दानस्लांनानै ओ मानसिफ्रा थानो लाबाय नङा होमबा दा बेफोरनि जाहोनावबो दैनि दैनि लेभेला गोथौ जालांबाय। ओ जायनि जाहोनाव ओ बोथोरा खरान खरान जालांबाय नांगौ समाव ओ अखा हाला दै मोनला। बेफोरबायदि जेंनाया आथिखालाव ओ जों नुजागासिनोखौ नुजागासिनो थानायखौ जों नुनो मोननाय नङा होमबा नोंथां? थारैनो बियो मोनसे ओ थारैनो मोनसे बियो जोबोद दुखुनांथाव ओ साननो गोनां आरो ओ दैनि गुबुंले जानाया सानफा एफा बांबोगासि दङ ओ दा आंनिफ्राय बेखौनो फोरमायबाय नोंथां। ओ नोंथाङाबो एसे ओ फोरमायबावनो हागोन बेनि सोमोन्दै।
औ, औ नंगौ नोंथां ओ जोङोथ' दै दै होनोब्ला आगोलाव जोङो ओ गोबां गुबुंले दैनि थासारियाव ओ सोलिबोनाय मानसि मानो होनब्ला बे समाव जोङो गुबुंले जायोब्लाबो किसु टेक्न'लजि बा, ओ किसुमान फिल्टारनि जोहै जों दैखौ एसे साब सिखोन खालामनानै लोंनो हादों। आरो बेजों लोगोसे ओ जों दा बे जुगाव बा बे खमायाव जोंना ओ किसुमान गामियाव बे ओम वाटार साप्लाइ बा वाटार साप्लाइनि जोहै जोङो ओ न'खर न'खर दै मोननायखौबो जों नुनो नुनो थांदों। आरो बेखौ आं सानो बेखौ आं सानो गोग्गो दै होननानै। नाथाय ओ जोंनि जायगायाव जोंनि जायगायाव एसेबां दै ओ आंखाल गैया अब्लाबो गुबुन ओ आंखाल जायगायाव थाङोब्ला जोङो ओ खिसु दैनि अनुभबखौ जों मोननो थाङो आरो नोंथां। आरो ओ बिदिनो जोङो ओ नोंथाङा जाबायदि बुंदों ओ दैखौ सुबुं माहारि बांनाय बा सुबुं माहारिनि बाहायनायनि सायाव जोंनि दैया ओ खमायलांनोबा गोथौआव थांदों होनना बुंदों। नंगौ नोंथां नोंथांनि बाथ्राखौ आङो ओ थारैनो सैथो होननानै सानो। दा जोंनि जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव जा दंखल दंखलजों दै बोखांनाय जायो सत्तुर फिट आसि फिट गोथौनि उनावसो दैखौ मोनो आरो थेवब्लाबो जोङो दैखौ सरालासिनोबा सिखियालासेनो बाहायनो हाया आरो नोंथां। मानो होनब्ला जोंनि ओ जोंनि जायगायाव दैया गोबां आइरन गोनां आरो। ओ दैखौ जोङो आइरन गैयै मोननो थाङा आरो ओ नाथाय जोङो वाटार साप साप्लाइ बा वाटार साप्लाइ दा सरकार सरकारा होदों नालाय बेनि दैखौ जोङो बाहायनो मोनदों एसे गोग्गो हिसाबै। आरो जोंना खाथि खालायावबो मा होनो बेखौ दैमा दैसानि एसे आंखाल आरो ना दैमा दैसा जोंना खाथि खालायाव गैया बेनिखायनो जोंना हि जि जोम सोनाय दुगैनाय आरिफोराव एसे दैनि आंखाल जायो फुख्रिफोराबो मेसें बोथोराव रानजोबो नालाय बेनिखायनो जोङो दंखल एबा मटर टर बाहायनानै जोङो सि जोमखौ सुनो गोनां जायो बेहाय जोंहा जों जोंनि ओनसोलाव किसुमान हिजोमफोरा गुबुंलेयैनो थायो आरो मानो होनब्ला आइरन नाङो नालाय नोंथां आरो थ' बुरजा बुरजाहिखौथ' सानफ्रोमबो सरनानै सुनो हाया नालाय बिनि थाखायनो जोंना ओनसोल जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरा एसे गुबुंले सिजोमफोरखौ थाब थाब जानाय नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथांमोननि एरियायाव दैनि दैनि दैया माबायदि नोंथाङा एसे फोरमाय जागोन नामा
औ औ औ जोंनि एरियायाव होनोबाथ' जोंना दा नोंथाङा जाबायदि नोंसिनि एरियायावहाय प्रब्लेमखौ खिथाबाय बियो जोंनि एरियायावहाय बे प्रब्लेमखौ नुथ'नाय जायाखै आरो नोंथां दा जोंनियावथ' मेसें बोथोरफ्राव दंखल खुरनो थाङोबा थामजि थामजिबा बिदि फुदावनो मोनो आरो ओरैनो
औ
नैजिनिफ्रायनो मोनो नैजि बा थामजि बिदिनि गेजेरावनो मोनो आरो दै खौ दा जोंनि ओरै ओनसोलाव बिदि जेंनाखौ नुनो मोनथ'नाय जायाखै आरो जों दैखौ खुरनानै जों थोंजोङैनो बाहायनो हायो आरो लोंनोबो हायो जि सुनोबो हायो दा जोंनियाव बिदि प्रब्लेमखौहाय नुथ'नाय जायाखै आरो नोंथां दा जोंनि ओनसोलाव ओरै ओ जुदि जा दा जोंनि थासारिखौ जानाखि जों नायबाय थायो बा जोंनि सोलिनाय माबाफोरखौ खान्सिफोरखौ जों नायबाय थायोब्ला इयुन समफोराव बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि जागोनखौ सान औ सानहरनो हायो आरो नोंथां बेफोरबायदि जुदि माबाजों सोलिबाय थायोबा जेन'बा माबा मोनसे जों मिथिंगाखौ अननो रोङै बा माबा मोनसे जों बिनि सायाव मा होनो सांग्रांथि गैयै जों बेबायदि सोलिबाय थायोबा औ सानसे जोंनि एरियायावबो बेफोरबायदि थासारिया जानो हागौ दा नोंथांमोन आं नोंथांखौ नोंथांमोना मा जायगा गोलैयो ओरैनो दा नोंथांमोननि बिदि प्रब्लेम जानाया अननानै खिथानो हागोन नामा
औ नोंथां जोंनि एरिया ओरै खोला जाय नलबारि साइद गोलैयो नोंथां
अ अ अ अ अ अ
ओ दे नलबारि साइद गोलैब्लाबो खाथियाव दैमा दैसा दा गैया आरो नोंथां दैमा दैसा थायोमोनथाय जोंहा एसे सुबिदाया बांसिन जायोमोन जि जोमसोनो नाथाय जोङो मोनफ्रोमबो दैखौ सरनो गोनां जायो आरो सरनायजों जोंहा खामानिया एसे बाङो आरो हिनजावफोरनि खामानि बा हौवाफोरनि खामानियानो जा आरो जोङो सराबा दैखौ लोंनो नो हाखाया आरो औ औ जोंना सर ओरैनो
औ क'क्राझार जोंनि एरिया बिसमुरि आरो क'क्राझार बिसमुरि बे एरियायाव गोलैयो जोंना दा जोंनाव ओमफ्राय बिदि ओ दैनि जेंनाया एसेबां मानि अभाब जाथ'वाखै आरो नोंथां ए औ
नंगौ नोंथां नोंथांजों आङो दैनि बागै सावरायनानै ओ गोजोननाय मोनबाय आरो आसा खालामो नोंथांनि देहाया थिगैनो थागोन आरो इयुन समाव नोंथांजों आङो फिन सावराय बावनो मोनगोनखौ आसा खालामबाय दाथ' अब्ला जोंनिया समाबो जानोसै खोमा नोंथां
औ औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय ओ जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय नों बिथांनि सान्थौखौ ओ दैनि सोमोन्दै नोंथाङाबो फोरम फोरमायथिबाय नोंथांमोननि एरियायावबो ओ जानखि दैनि जेंना बेखौ मिथिनो मोनबाय ओ थारैनो नंगौ दैनि जेंनाया मोनसे बियो मोनसे जोबोद गिदिर जेंना इयुननि थाखाय थारैनो जों बेखौ मोजाङै कनसियासै जों नोजोर लाखिनांगोन नङा होमबा नोंथां औ दा
दा अब्ला जोङो दोनथ'नोसै खोमानोथों समाबो जाबाय आसा खालामो इयुनाव नोंथांजों राय्लायबावनो मोन साबायखर थाबाय नोंथां
गोजोन्थोंदों औ